हेल'
हेलौ औ औ खोनादों नोंथां देलाय
नोंथाङा फ्रि दंबा जों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो हागोन ना?
औ औ थारैनो सावरायजागोन देलाय नोंथां ।
औ होमब्ला जों दोरोङारि ओंख्रिनि बागै एसे सावरायनो हागोन ना?
औ औ जोबोद मोनसे मोजां आयदा होननानै आं सानो दोरोङारि ओंख्रि दे नोंथां सावरायजागोन दे।
ओंख्रिया मा ओमफ्रायो नोंसिनि जायगायावहाय दोरोङारि मा मा ओंख्रिफोरखौ बांसिनै जानाय जायो बेफोरनि बागै एसे फोरमायना होनो हागोन ना?
औ औ नोंथां थारैनो हागोन दे मानो हाया जानो। दोरोङारि बे ओंख्रि आंनि बिजिरनायाव जे जाय ओंख्रिखौ जों गोदोनिफ्रायनो आबै आबौ आजै आजौ मोननि समनिफ्रायनो जाय ओंख्रिफोरखौ संनानै जाबोदों। बेफोर ओंख्रिफोरखौ खौनो जोङो दोरोङारि ओंख्रि होननानै बुंनाय जायो नोंथां नङा होमबा।
नंगौ ओं।
औ बेनिफ्राय बे ओंख्रिफोरखौ जोंनि बर' हारिनि गेजेराव नायोब्ला नुनो मोनो जेरैहाय अनला खारै सबाय खारै बेनिफ्राय अमा नारजि बेनिफ्राय थास' बिसं नाफाम आरो बायदि रोखोमनि गोथां मैगं थाइगं नङा होमबा ।
ओं।
जोंनि ओनसोलाव नोंथां गुबैयै दोरोङारि ओंख्रिथ' गोबां मोननाय जायो गोदोनि बायदि एसेबांखिनि माखासे मैगं थाइगंफोरखौ जोङो मोननो थांलिया । थेवब्लाबो। जेरैहाय दिंखिया बेनिफ्राय माखासे मा होननानै बुंगोन बेखौ जारमन बेनिफ्राय आ लाइ लाफ औ। बेनिफ्राय माथिगालदाब बेफोर मैगंफोरखौ खौ सिब्रु बेफोरखौ जों मोनो आरो नोंथां दासिमबो ना।
औ।
बेनिफ्राय जुथि गोनां बर'फ्राथ' खारै जाग्रा जाहैबाय खारैनि जेसेबांखिनि ओंख्रि दं जेरै थालिर फस्ला बेनिफ्राय आरो बायदि बेबायदि ओंख्रिफोरखौ जोंनि ओनसोलाव दिनैसिमबो जायो नोंथां।
ओं।
नोंथांमोननि ओनसोलाव माबायदि हाल साल बेनि सोमोन्दै जेनबा
औ होमबा नोंथाङा खोनासं
औ।
बरनि दोरोङारि ओंख्रि होनबाथ जों गोदो आबै आबौनि समनिफ्रायनो जोङो मोनसे संनानै जाबोनाय ओंख्रि आरो बे ओंख्रिया जोंनि दासिमबो दङ।
औ।
जेरै दोरोङारि ओंख्रिफोरावहाय अनला ओंख्रि सबाय ओंख्रिफोर लाइ मैद्रु, लाफा मैद्रु एबा लाइ खारै लाफा खारै बेफोरबो दं आरो। जेनेबा उननि समहालागैबो थागोन होननानै आं सानो। ओम बेसोर दोरोङारि ओंख्रिफ्रा। मोनसे बासिजाथाव ओंख्रि नङा थारमाने ओरैबायदि बाख्नाय जाथाव जोबोरैनो गोथाव ओंख्रि ओम। जेनेबा गोथां मैगंफोरनि बागै बुङोबा जोङो लाइ मैद्रु, लाफा मैद्रु ओमफ्रायो जेनेबा थास बिसं ओंख्रि, नाफाम ओंख्रि, ओमफ्रायो अनलाजों दाउ फोर अनलाजों मेवआइ ओमफ्रायो जेनेबा स बाय सबायजों दाउजों, सबायाइजों ना गोरान, सबायजों ना फाम बेफोरबायदि जों मोनो आरो।
औ बि बिराद गोथाव मोनखायो आं नोंथां जानोना बरनि जेसेबांखिनि दोरोङारि ओंख्रि दं आं मोनसेबो बासिनायाव गैया।
औ गोदोनि समावबो दंमोन दा जोंनि गामि ओनसोलावहाय दासिमबो जों जानायखौ नुनो मोनो आरो। आरो नोंथाङाबो फोरमायनो हागोन ना? बेफोर ओंख्रिखौ नोंथांनि गामियाव दासिम जायोना जाया।
औ-औ जायो नोंथां जायो थारैनो जोंनि नखरावबो खम बिबांनि संनाय जायो दोरोङारि ओंख्रिफोरखौ मानो होननानै बुङोब्ला दिनैनि दिनाव गासैबो रोखोमनि मैगं थाइगंफोरखौ मोनलिया। नांगौ मुवा बेसाद फोरखौ। ओनसोल लायै ओनसोल खम बिबांनि मोनो नोंथां बेखायनो जोङो दिनैहाय ओ गुबुन जायगाफोरनिफ्राय दाइभार्ट जाबोनाय मोनफैनाय मैगं जेरैहाय कबि फुल कबि बेफोरखौसो बाहायनो गोनां जायो माखासे बिथिङाव।
औ
थेवब्लाबो एसेबां हेंथा थासेयावबो जोंनि बे ओनसोलाव जेसेबांखिनि लकेल बागै मैगं थाइगं मोनो जेरैहाय थालिर फस्ला गोबां मोनो एभेलेबेल बेनिफ्राय आरोबाव। गोबां रोखोमनि मैगं थाइगं दिंखियानो होन सिब्रु होन। आरो बायदि रोखोमनि गोथ गोथां मैगं थाइगं जेरैहाय माना मुनि।
औ
खानसिं सा बायदि बायदिफोरनि गोबां बायदि रोखोमनि मैग मैगंफोर मैथा सिख्लायानो होन ओंखाम खालाय मैगं होन बेफोरखौ जाजोबो नोंथां गासिखौबो। बेनिफ्राय आंनि बहुद माने गोथाव मोननाय मोनसे दोरोङारि जाग्रा जुथि होननानै बुंगोन आं जायखौ नाफाम नोंथां।
औ
खोब मोजां मोनो आं बेखौ जानानै आरो आं हारसिं बानायोबो होननानै बुंगोन नोंथांनो।
औ
बानायनोबो मोजां मोनो बानायनायनि बिथाखौ रुजुयोब्लाथ' नोंथांमोननि ओनसोलाव जेरैबायदि बानायो जोंनि ओनसोलाव जेरैबायदि बानायो थारैनो आलादा जानो हागौ आं सानो।
औ नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन ना?
औ-औ हागोन दे हागोन। हागोन-हागोन थ नाफाम बानायनायनि बेलायाव गिबि गिबियाव जों बुंनो थाङोबोब्ला जोंनो ना नांगौ जायो।
औ
गिबियावहायनो जोङो मा खालामो गोदोथ' गोदोनि समाव नानि खिखौबो गारा होननाय खोनादोंमोन आङो। थांनो
औ आंबो एसे एसे खोनादों।
गोखायैनो एसे माने बिनि थावनाया जोबोद गोथाव जायो होननानै फोथायोमोन आरो गोदोनि समाव खिन्थु दानि जुगाव एबा आथिखालाव। जेरैबायदि बानायो बेवहाय जोङो गिबियावनो नाखौ खिगारनानै मोजाङै फोरानग्रोयो आरो। बेनिफ्राय जुदि हाखु दाखुै नाफाम नांगौ जायोब्ला नोंथां जों मा खालामोमोन सानसेयावनो खिखौ गारनानै जों सानसेयावनो अराव फोराननानै बेखौ स्रेम स्रेम गोरान खालामो आरोखि नोंथां। बेनिफ्राय जोंनि खाथि खालायाव मोननाय लकेल थास' थास'नि गांखं एबा बिसं होनना बुङो नामा?
औ
बेखौ जोङो गिबियावनो मोजाङै जिरनानै ला नोंथां। जिरखांनायनि उनाव गिबियावहाय जोङो नाखौ मिस मिस मिस एबा एखेबारे एसे दोरफु दोरफु दोरफु देनानै लायो आरोखि। खोनादोंना नोंथाङा हेलौ?
खोनादों ओं
औ औ देखांनायनि उनावहाय जोङो थास' बिसंफोरखौबो माने गाहेनाव मोजाङै नाफामजों मिसायनानै देफायो नोंथां एकदम मिस मिस मिस जालायनाय आरो।
औ
बेनि उनावहाय बेखौ ओ औवानि मोनसे हासुं बानायखायो नोंथां आथिखालावथ' भयामावबो सोयो प्लास्टिकनि होन लहानि होन। नाथायबा जोंनि दोरोङारि औवा हासुङाव सोनाय नाफामनि मोदोमनाया गोब गोबां आलादा आं मोनखांबाय बेखौ हा बै देफ्लेनानै दोननाय नाफोरखौहाय जों बेयाव नारसो नारसो सोयो । बेनिफ्राय जात बे बारा हाबनो हाया जों गोबारै नारसोयो बेनिफ्राय सायाव ओ जेरैहाय थालिरनि थालिर बिलाइ गोरानानो होन एबा जिगाबानो होन बेखौ नारसेबनानै मोदजांङै मथेनानै दोनो आरो । नोंथां बार हाबनो हाया जा से बेनिफ्राय आरो बयामाव औ
‌नोंथां‌निखि जे जेनेबा बे हासुंनि बे मख्राखौ जेनेबा हाजों लिरथेरगोन ना लिरथेया?
बेखौहाय नोंथां जोंङो मा खालामो प्लास्टिकजों आथिखालाव खानानै दोनो हाजों लिरथेलिया दानाबा ।
अ
गोबां खेब खानानै दोनो नोंथां जोंनिखैजाय माने हाजों लिर थेलिया एसे आलादा जायो नङा होमबा आं बुंखादोंमोन ।
औ
औ औ बेनिफ्राय बयामाव बानायोब्ला नोंथां सायाव संख्रि होनानै दोनो ।
अ
बेबायदि आरो दानाबा नोंथांमोननि बानायनायनि खान्थिखौ फोरमायदो दे नाफामखौ बोरि बानायो नोंथांमोननि ओनसोलाव बा नोंथांमोनहा?
जेनेबा नोंथांङा जेरै दहाय खोन्थालांदों जोंनियाबो बिदिनो नाथाय फारागा बेल'दि जोंना बै सायावहाय बिदिनो माबा मोनसे जाबोर जेनेबा बेयाव हासुंनि बे मोखांङाव हाग जानाय मोनसे फ्लास्तिक नवाखि माबा मोनसे जेनेबा जिगाबफोर नङा बाखि थालिरनि बिलाइ बिफोरखौहाय नारसयो आरो नारस सोनानै बार हाबनो हायि बायदि मोनसे माबा खालामो हाजों लिरथोयो आरो । दा थोस सिङाव बार हाबलांनो हाया
हाया हाया हाया जोबोद मोज जां मोनसे ओंख्रि एबा बाथोनानो होन ओंख्रियानो होन दोरोंङारि जाग्रा आरो जिखुनु नङा होमबा? ओरैबायदि गोथ थाव जेजोंखि जाया मानो मोदोमफ्रु जाजोबो नङाना नोंथां?
नंगौ ओं
औ औ आंनि सबसे बयनिख्रुइ बांसिन मोजां मोननाय जोंनि दोरोङारि ओंख्रिफोरनि गेजेराव एबा बाथोनफोरनि गेजेराव बे मोनसे होननानै आं बुंगोन आरो नोंथांनि सिगांङाव ।
औ मोजांङानो ।
औ औ
नोंथां जोंना समाबो जाना फैबाय जों जेनबा खारि ओंख्रिनि बागै सावरायनानै नोंथांजों गोजोननाय मोनदों। आरो उननि समावबो जों सावरायलांनो मोनगोन होननानै आसा खालामो।
औ औ नोंथां दे दे
जोंनि सावरायनायखौ बेखि नियावनो दोनथ'नोसै होननानै आं सानो।
औ दे नोंथां दे ओं जोबोद मोजां मोनबाय नोंथांजों सावरायनानै
औ दे होमबा
औ दे नोंथां दे